औ नोंथां ओ गोजोन सानजौ फु समनि नोंथांनिसिम ओ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
औ औ।
एसे गरम।
औ औ नोंथां।
जे बांद्रायै लों। ओ जाहाथे देहायाव जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैया।
औ औ।
ओ नोंथांजों आङो फन हरनायनि गुबै जाहोना जाबाय मोननैसो ओ सावला बाथ्रा सावरायलायनो थाखाय हरनाय जादों। जों उम। आङो सोंगोन जे नोंथांखौ बे जेनबा थास' उम थास'खौ जोङो माबोरै जायो? ओ मायाव मोनो बोरै गायो? नोंथाङा बेनि सायै बेनि सायाव आंनो एसे साव ओ सावराय फोरमायना होनो हागोन ना।
हागोन नोंथां ओ आंबो नोंथांखौ बे गोजोन सानजौखौ ओ स समनि गोजोन हामलायनाय बेखौ आं गिबि गिबियावनो बावहरग्रोबाय। ओ बेजों लोगोसेनो आं सानो जे नोंथांनि देहाया दासान्दि जोबोद मोजाङैनो दङ। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो ओ देहाया ओ दिनै बोथोरा एसे गर'म। नोंथाङा बो दैफोरखौ एसे लोंबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जोंनि देहाया मोजाङै थायो। जाहाथे दिहायद्रेसन दाजाथोसै दा ओ जों सावरायनो लादों मा कास' नङा होमबा औ नोंथाङा सोंदों जे थास'नि बागै एसे सावरायनो हायो नामा हागोन नोंथां जोंहा थास' होननानै बुङोब्ला
औ।
ओ बे थास'आ जोंहा मा मोनसे ओ हाग्रायारि मोनसे दंफां बायदि मोनसे बियो। ओ जायख खौ जोङो हाग्रा बंग्रायाव जों मोननाय जायो।
औ औ।
जोङो सरासनस्रा न'आव जोङो मा बेखौ फालांगियारि खायसे बिथिङावबो जों बेखौ मा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंनो बे थास'आ जोंनो जोबोर गो ओ गोनांथिबो आरो खायसे थास'आ जोंनि थाखाय मा एसे गिख्रंथाव जोंहा मा थास'निफ्राय जोङो जोबोद भिटामिन मोननो हायो।
औ औ।
थास'आ मा जोंनि देहा सोलेरखौ मा ओ आद्रि खालामनोबो हायो आरो। जेरै ओ जोंहा थास' गोसोम जायोब्ला जोंहा मा जायो जोंनि देहानि जा थै
औ औ।
जोंहा मा जायो? सरासनस्रा साफा जायो लोगोसे थैयाबो बाङो होननानै जोङो दिनैल' नङा बे गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बे खा ओ बे खोथाखौ जोङो मोनथिबोदों आरो।
औ औ औ औ।
जोंहा जों थास' होनना बुंङोब्ला जोंहा मा जों थासखौ जों गोबां रोखोमै जोंङो जा नो हायो जों आरो थासखौ जोङो थास'नि गासैबो जोङो मा ओ दाथायखौनो जों जाजोबो जोङो थास'नि आइथिंनिफ्राय लानानै थास' बिलाइसिम थास' आइथिं जों जायो थास' बुगानि जों थास' मोदोमखौ जों जायो हो बे थास' बिलाइखौ जों जायो स' जोङो थास'खौ जोङो फ्राय गासैखौबो जाजोबो होनब्लाबो माने जोंहा माने भुल जानाय नङा आरो ओ जों थास'खौ माने गोबां जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो थास'खौ बानायनानै जों जानो हायो आरो जोङो थास'खौ जोङो अमा बेदरजोंबो जोङो गोथावै संनानै जानो हायो आरो जोङो थास' खौ जोङो ओ बायदिसिना ना फोरजोंबो जोङो ना गिदिरफोरजोंबो जों जानो हायो आरो थास'खौ जोङो ए ना गोरानफोरजों रुदुमनानै जायोब्लाथ' आं बिनि टेस्टखौ आं बुंला आलादाखासै। नंगौना नोंथां? औ नोंथां दा जोंहा बे थास'आ जोंहा मा जायो जोङो हाग्रायावबो मोनो जों सरासनस्रा जोङो मा बै फालांगियारि जोङो मा आदब खान्थियावबो जों बाहायो जों थास'खौ जोङो न'आव गायो बे थास'निफ्राय जोङो मा मोनो थास' बेदर थाङो जोंहा थास' हा जेब्ला जों हा सिङाव गायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेदर मोनो बे बेदरखौ जोङो मा फाननो हायो आरो आरो सरासनस्रा जोङो मा बे थास'निफ्राय जोङो मा मोनो थास' बिबार मोनो बे थास' बिबारखौबो जोङो जायो आरो बे थास' बिबारखौ जोंबो अमा बेदरजोंबो जानो हायो बे गासैजोंबो जोङो मा होनो थास' बेदरखौ जों ज दानो हायो आरो औ औ, आ दा जोंहा सरासनस्रा जों थास'खौथ' जों हाग्रा बारियावनो जों नुयो नोङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
थास' गायनायनि बेलायाव आं बुंनो सानदों फंनैसो बे जों थास'खौ जोङो गायो आरो थास' गायनायनि एसे खान्थिफोर दङ बे जोङो थास'खौ गायोब्ला जोङो मा होनो बे जोंनि जा गायनो लागा जा फोथाराव जोङो मा खालामो थास'खौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो जों आलेवना लाग्रोयो आरो आलेवना लाग्रोनानै जों बेखौ बिथा खालामो बिथा खालामो था खालामनानै जोङो बेखौ लाइन बाय लाइन जोङो मा खालामो बेखौ ओ जाहाथे बे थास'नि गुदियाव मा हाग्रा बेरै बायदि जोङो बेयाव मा होयो जोङो जिगाब बा नारा बा बायदिसिना जोङो ओ बेव ओ जों आरिफोरखौ जों खोबना होनायखौ जों सरासनस्रा नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा बेनि सायावनो बे थास'नि सायावनो आंनोबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ
दा नोंथाङा थास'नि बागै गोबां बाथ्रा बुंबाय ओ आं मिथिगौ नों नोंथाङा बुंबाय दा नोंथाङा सोंनाय लेखा आं फंनैसो थासुनि सायाव बुंनोसै
औ औ
थास' होनना बुंबाथ' जोङो जों बेदरखौबो जायो बिबारखौबो जायो बिलाइ मोनसेबो ओ आथिं माने बिनि जेबो माबाखौनो गार जाया आरो माने थास' होनना बुंनाय माने दा जोङो थास'खौ जोङो खारैबो जायो। मिखिबो जायो बेबायदिनो आरो जोङो गेजेर गेजेर बे थास'आ थिंखौबो दालि गरनै खान्थाल बेगर ना गोरान बेबायदि होनानै जोङो जायोब्ला गोबां गोथावसिन जायो आरो
औ औ औ
थास'खौ जोङो गोबां खामानियाव जेरै बाहायनो हायो बे थास'आ मोननै गाब थायो मोनसे गोसोम मोनसे गुफुर
औ औ
ङो बे थास'खौ बिबारखौ फानो आथिंखौबो फानो
औ
बिसं नङा होमबा बे थास' बिसंखौ ओ आलुफोरजों बिला हि होनानै जुदि ना गोरान मोननै मानै होनानै सङोब्ला जोबोद गोथ गोथाव जायो थिग बेबायदिनो ओ जोङो जेरै बिबारखौ थास'नि बिबारखौ जेरै ओम खांख्राइजों जायो नाजों जायो आव अमा बेदरजों जायो आह बइलार बेदरजों जायो। बेबायदि जाजायो आरो आरो बे
गासैजोंबो जोङो थास'खौ जानो हायो आरो
हायो हायो हायो औ हायो नोंथां। आरो बे बेदरनि बेलायाव
औ
थास' बेदरनि बेलायाव बोरै जायो बे बेदर खौ बेनि सायाव फंनैसो बुंबावनि आ थास' बेदरखौ जावबाय जावनानै थास'खौ थास'नि बेदरखौ ओ बै बिगुरखौ सैबाय बिगुरखौ खौ सैनानै सुबाय सुनानै मा खालामो नोङो खारैबो जानो हायो आरो मिथिबो जानो हायो बेबायदि ओ मिखि जायोब्ला ओ बेखौ थावजों संनांबाय एसे थावजों माबानांबाय आरो खारै जायोब्ला एसे रुबाय बिनि उनाव खारैखौ होब बाय
औ
बे उनाव नोङो ना होबाय बेबायदिजों ओरै जाजायो आरो
औ औ औ
बे थास' गोसोम।
थास' गुुफुर आरो गोसोम थायो नङा होनबा नों
औ औ थायो थायो।
बै गोसोम थास'खौ जायोब्ला। देहायाव। नां थैफोरा खम जानानै दङब्ला।
औ।
बे एसे थैखो ओ बारायहोयो आरो।
औ औ औ नोंथां।
बेबायदि ओ बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा ओ बिदि बिदि बिदि खालामनानै जायो आरो। थास'खौ उम। गुफुर खौबो जायो नाथाय मानसिफोरा बुङो गुफुरनियालायनो ओ एसे मुल्यआ खम।
औ औ बे गोसोमनिख्रुइ आरो।
अ मुल्यआ एसे खम आरो बे गोसोमना। एसे बांद्राय आरो। माने बेखौ बांसिन नायगिरो मानसि फोरा।
औ एसे मुलाम्फाबो जायो बेखौ जायोब्ला औ औ
थ' आ गोदो गुबुन बर'नि अनगायै। गुबुन मान मानसिफ्रा एसे खम जायोमोन आरो माने जायाखोनो बुंजायोमोन आरो औ थास'खौ नोंथां ओ नुयोमोन आरो बे औ। औ बिनिफ्राय दाथ' खौ माने गुबुन बर'नि अनगायैबो
औ
मानसिफोराबो माने बै थास'खौ माने गोबां जानो हमबाय आरो
दा माने दासान्दि माने गोबांफोराबो जानायखौ नु सै आरो न' नोंथां औ औ औ औ
आरो बेखौ माने उम ओरैबायदि मोनसे ओ मानसिफ्रा बुंसोलायो मा आयेरबिदिक माने मुलि
औ औ
स' गोसोमालायनो थास' बिसं, थास' बिबार, बे फोरलायनो आयुर्वेदिक मु मुलि होननानै मानसिफ्रा बुंसोलायो आरो।
जा खायसे ओ बेरामफोरखौ बेफोरखौ जायोब्ला मोजां जायो होनना बुङो आ
ओ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ। दा ओ नोंथांजों आङो गोबां बाथ्रा रायलायबाय आ नोंथांनिफ्राय आं आं मिथियै खोथाफोरखौ थासनि बागै मोनथिबाय।
औ नोंथां औ।
उननि समफोराव नोंसांजों आ सुजुख सुबिदा फोर मोनलायोब्ला फिन खेबसे रायलायबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय। जाहाथे नोंथांनि देहायाबो मोजाङै
औ औ।
गसाया आलो गोजोन नोंथांखौबो लाखिथों। आं दिनैनि बेस सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखेयावनो दोनथबाय
औ औ आंबो गोजोननाय बावहरबाय नोंथां। ओ नोंथाङा जे गावनि बेसेन गोसा सम खौ आंनो दसे सम होनानै दिनैनि जा खोथाखौ सावरायनानै आं मोन थियि खोथाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायना होनायनि थाखाय। ओ आंबो आसा खालामो ओ उनफोराव बिनिफ्राय जों साबसिन साबसिन खायसे बाथ्राखौ लानानै जों सावरायगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।